औ औ खोनादों औ ए नोंथाङा मा बोरै दं‌ दायो दासान्दि
दा मोजाङानो दंथयो नोंथां
मोजाङानो नंगौ बिदिब्ला जों दि नै एसे माबाफोर बिथिंफ्राव सावरायनोसै नामा
नंगौ नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिब्ला मानि बिथिङाव सावरायनो जों
जायो नोंथां दावबायनायनि सा दावबायनायनि सायावसो सावरायनायनोसै नामा नोंथां
औ जागाय जेनदो जेनेबा बिदिबा नोंथाङा एसे एसे जागायदो दावबायनायनि बिथिङाव
आङो
औ
दावबायनायावथ' आं बारा दस्रा जायगायाव थाङाखै बेनो बे कार्बि आंलंआव थांखांबाय आं थांनाया कार्बि आंलंआ औ बेवहाय माने वाटारपलफोर गनायानो फैबाय ओ गुवाहाटि थांदोंमोन आं थांनाया गुवाहाटीफाइ बास गाखोना थांदोंमोन आङो लांहिन जायगायाव ओंखारहैदों बिनिफ्राय आङो बिलुगाथ होननायाव थांदों आरो बेनिफ्राय आं देनदागार जानानै थांदों
नंगौ
ओमफ्राय बेलुगाराव बारा गोजान जायाथ' बिनिफ्राय आं टेम्पु रिजार्भ लानानै थांदों आरो
औ
बे भैलुगाराव थांबाय हाजो सेर सेर माने बेयाव बारा इन्टारनेटबो नाङा आरो मोजां जायगाया औ गरम बोथोराव थानो बिराद मोजां नाङो माने बार खोलो खोलो हाजोथ' बुस्थुआ औ माने बिराद मोजां दुगैनो बो मोजां जायो गरम बोथोर नै दा गरम बोथोर फैलायबाय बिराद मानसिफोरा दुगैनो थाङो ओमफाय आंथ' मेसेंआवसो थांदों नालाय ओइ गरम बोथोराव थांनायखौ काजिन बिथांमोनहा थाङो नालाय बिसोरो दुगैनायखौ आंनो फट' खालामनानै भिडिअ खालामना हरदों आरो ओमफ्राय बे मोनसे पिकनिक स्पट नालाय बुस्थुआ मेसेंआवहाय बिराद मानसि जायो आरो बाहाय दैज्लाङाव एसे खम जायो मानो होनबा हाफोराबो अखाजों सि लिमोनो नालाय हाजोआव ओरै गाखोनो मान एसे दिगदार जानाय मोनो आरो बारा ओंखायनो थाङा मान सिफोरा ओरैनो माबायाव बांसिन थांनाय जायो मेसेंआवहाय बिराद माने औ मेसें बोथोराव बिराद थांनाय जायो लावखार ओंखाम जानो नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो ओ मोजां आरोना दैज्लां बोथोर थांबा दुगैनो हायो नामा मोजाङै
औ औ हायो नोंथां हायो माने फुरा माने दैया बांसिन गोलैयो आरो सिरियो माने ओमफ्राय जेनेबा नोङो नायोबा ओ जों माने दुइस' थिनस' मिटारसिम गोजानावहाय माने बै वाटारफल जायगानिफ्राय माने माबाया बै निहिर बायदि गोलै फैयो बेनि सारस्रिनाया माने स्रो स्रो स्रो स्रो स्रो नों माने सिजोबजाखागोन आरो माने बेबायदि बुस्थुआ एखदमबारे अखा थाइफेर बेबायदि स्रो स्रो स्रो बिनि बेरसावनायजों आरो औ बेरसावनायजों बिदि फैयो बुस्थुआ औ नोंथाङा ओरैनो अबे औ
ओ नङा बे दै बाज्रुमा बिनि दैया बबेनिफ्राय फैयो नोंथाङा मिथिगौ नामा
बिनि स्पर्टसखौथ' आं मोनथियादै नोंथां माने आं बे गोजौआव रावबो जाय बिनि थागिबि बिसोरसो गोजौथाराव मानो‌ होनबा बिसोरसो मोनथि गोन नोंथां
औ बेे औ बेनो औ दायो अखाफोरबो हायो नालाय बांसिन अखानिबो जानो हागौ औ आरो बेबायदिनो नंगौ मेसेङाव थाबाय थायोबा बेबायदिनो अखा हानानै दै आ थायो खोमा ओ नेचारेल लेकफोरबो थानो हागौ गोजौहा हाजौ औ बेफोरनिफ्रायबो नङाबा स्प्रिंबो थायोना बे हारसिंनो दै ओंखारोना स्प्रिं हा सिंनिफ्राय बेनिफ्रायबो ओंखारनो हागौ आरो बेबायदि जानो हागौ औ बेबायदिनो मोजां दावबायदोंबा मोजां नाङो आरो बेबायदि मिथिंगायारि जायगाफ्राव थांबा मोजांसिन नाङो गोसोखौ मानोना मिथिंगायारि ओ समायना महरफोरखौ नुनानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लायनाय मोननाय जायो आरो बेबायदिनो नों मोन दे आं नोंथाङा जेराव थांनाय कारबिआंलं होननाय जायगा होमाला आं बेवहायनो थांथनो फेराखै दानिसिम बेफोर जायगाखौ नुहैयाखै आरो ना औ बेफोर जायगायाव थांबा बेनो मोजां बिनि बायदिसिना जायगानि सोमोनदै मोनथिनो मोनो गियान मोनो बेरायहै
नंगौ नोंथां
बेनो लोगोसे बै मानसि बा बै जायगानि थासारिनि सोमोन्दै बा ब बै जायगानि मानसिनि आखु आखुथायाइफोरखौबो सुबुंफोरनि ओ आखुथायाइफोरखौबो सोलोंनो मोनो मोननाय जायो आरो ना बैफोर जायगायाव थांबा औ बेफोर मोजां गियान मोनो आर लोगोजों बेरायबा होमबानिया दा नोंथां सिगां एसे फोरमायनोसै जेरै जों जेब्ला बिजाबाव फरायनासो मोनो बे बिजाबाव फरायनायनि थाइबो जों बांसिन जुदि जों गाव हारसिंनो बा गाव मानसिया बैफोर जायगाखौ गावनि मन गनजों नायनानै फैयो बा बेरायना फैयो बेखौ जों बांसिन गियान मोनो मोनो आरो ना फरायनायनि सायबो आरो बियो नोंथांनि गोसोआवहा गोबाव सिं सिं थायो आरोना गोसोआव बेखौ बावनाय जाया जेरै नोंथाङा बिजाब फरायबाथाय खो जों बावलाङोसै बेनि बाबो औ नाथाय नों नोंथाङा जुदि बे बिजाब फरायनायनि सायबो नोंथाङा जुदि गाव हारसिंनो थानानै बै जायगाखौ दावबायना फैयोबा नायना फैयो अब्लानिया नोंथांनि गोसोआव बा बांसिनै थायो आरोना बेफोर खोथाफोरा औ बे ओंखायनो जों एसे जारिमिनारि जायगाफोर नङाबा मिथिंगायारि जायगा नङाब्लाबो जों बिगियाननि गोनोखोआरि जायगाफोर बा जुनादसालि नङाबा हाग्रामाफोर बेफोर जायगाफ्राव दावबायनाया मोजां बेखौ जायगानि जों औ गियानफोरखौ लानांगौ आर ना नंगौ आरो बेबायदिनो जों ओ जारिमिनारि जायगा होनना बुङोब्लाथ' नै जोंनि बर'नि बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोनफोर जेरै डिमापुराव दं औ बै जायगा अह आं बेरायहैदोंमोन खेबसे
औ औ नोंथां औ
बै जायगाया जाहैबाय दाब बो डिमापुर बे राजाबारि होननाय जायगायाव दं आरो ना
नंगौ नोंथां
बे जायगाया ओरैनो बर'नि सिगां आरो डिमासा रायजोनि गिबिसिन राजथानि राजधावनि होनना बुङो आरो ना बेखौ जायगाखौ औ बेनि उनाव बर'नि जादों ओरैबायादिखि बर'फ्रा मोनसे दाबसे जायगायावल थायाखै आरो ना दिमापुराव बानायनायनि उनाव ओरै माइबां खासपुर बेफोराव थांदों आरो राजथावनि बानायदों औ बेनिफ्राय थाङै ओमफ्राय दा हाजोआव दंहैयो जायफोरा दा दिमासा होननानै बिदि जायो आरो बिथांमोना जोंथ ओरै हायेन जायगायाव खारबोबाय बा फैबाय जोङो आबाद मावनो थाखाय बेबायदि आरो ना दा डिमापुरनि जारिमिना ओरैबायदि बेहाय बर' राजाफोरा सिगां फोर बेहायनो राजथावनि बानायदोंमोन आरो बेहायबो दासि मबो जों बर' मानसिफोर नुनो मोनो आरो ना बै जायगायावहा औ बेफोर थालांनाय बिथांमोना नाथाय बर' होनाबो बुंना लायो मालाबा बिथां मेसबो होननानै लायो आरो मेस कसारिबो बुङो आरो ना आरो बिथांमोना बांसिन बिसोरनो बर' राव रायलायनो रोंला बिथांमोना नागामिस बा नङाबा हारसासो रायलायो आरो ना बिनि बर'फ्रा दायो बेथ नागालेण्ड हादोरसानि सिङावसो थाबाय नालाय दिमापुरा दा बेयाव बे बिदिनो आर्किलजिकेल सार्भे अफ अ आर्किलजिकेल जिथुवा दंना आरकलजिकेल सार्भे अफ इण्डिया अथरिटिया औ बेफोरनो सालायो गासिबो दिबो इकलजिकेल साइन्सफोरखौ औ बिथांमोनानो नायदों दा मोजाङै आखिदों दायो सिगांग्रोनो एसे थाल लायाखैमोन मैला जाबायमोन दा नाथाय जों थांबा मोजाङै दं आरो ना इकलजिकेल साइदखौ मोजाङै लाखिदों आरो बेबायदिनो बेयाव थांनानै मोजां नांदों गोदोनि बर'नि राज राजानि राजथावनि नालाय गोबां बोसोरनि बायबाय आरो ना बाय खोन्था जाबाय मोननैसो दाबो दं मोजाङैनो जेरै ओ गेटआ दं आरो गेट जायखौबा दरखं होनना बुङो बे दरखङा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय बिनि उनाव बे मा मास्रुम मैखुन बायदि जिथुबा जों बेयाव मासरुम टाइप आ पिलार मोनो ना औ पिलारा औ खुन्थिया बे खुन्थिया दं मोजां मोजाङै दङ बेफोर गासैबो औ बेहाय थांनानै जों फट' आरिबो खेबदोंमोन आरो फुख्रि मोनसे दं मोजां नाङो आरोना थांनानै बेफोरखौ नायनो औ बे बायदिनो आरो गलाघाट जिल्लायावबो मेर्ला जायगा दं बेबायदि गोबां ओ मोजां मोजां जायगा दं जेरै ओ ओरैहाय मा नाम नामखौ बावबाय आङो बिदिनो बेफोर जायगायावनो दंमोन आरो ना सिगाङावहा नाथाय बेफोरो जोंनियाव जारिम नाव लिरजाया खै आरो खिन्थु नाथाय आर्क'ल'जिकेल साइद आर्क'लजिकेल सार्भे अफ इण्डिया बेफोरखौ कार्बन डेटिं खालामना नायोबा मोनथियो जे बियो सिगां बे ओ डिमापुरनि राजाफ्रा बिनि सिगाङावहा बा रायजो ओमफ्राय बे गलाघाटआवहानो रायजो जाबोदोंमोन आरो साइडनिफ्रायनो बै जायगानिफ्रायनो बेबायदि मोननैसो बेहाय बबे माबानि बायदि दिमापुराव मोननाय बायदि मा समफिलार बा औ जोंनि बे अन्थाइ खाम्फा दान्नाय थायोना
नंगौ नोंथां
औ बे अन्थाइ खाम्फा दामनायाथ' बेयाव दिंखिया दिंखियानि आगर दं जेरै बे आग'रा जोंनि आर'नायावबो मोननाय जायो बर'फोरनि आर'नाइया अखा हौ दिंखिया बे आगरा बे आगर बायदिनो अन्थाइनि खाम फा दाननाय दं गोबांथार अब्लानो जों मोन्दांथिंनो हा हायो जे जोंनि आबै आबौमोन बा जोंनि सिगांनि सुबुंफ्रा ओ गासैबो जोंनि मानसियानो दंमोन आरोना आस साम हादोरसायावनो औ बेबायदिनो बिथांमोनहा बेबाय रायजो जाबोदों औ बेबायदिनो जों दा बिथिं फैबाय आरोना गोदो जों साहा जों दाव खोबोबाय नाथाय जोंनि बर'फोरनि गोहो गोखोमै बा मैखुनै मैखोम रायजो जानाय जायगा होनबा जों बै गलाघाट डिमापुर बेथिं जायगासिम सोमोन आरोना जों बेखौ मोननो हायो आरो मानोना बैफोरो औ दा दाथ' गै ला खमैबाय बर'फ्रा नाथाय बैफोर जायगाखौ जों जुदि जों सिगांनि अन्थाइ खाम्फाफोरखौ नुयोब्ला जों हमनो हायो जे जोंनि मानसिफ्रा बा जोंनि सु बुं बर' हारिनि सुबुंफोरा बै जायगाखौनो दंमोन सिगांग्रो औ नोंथां जेरै नोंथाङा कामायखा मन्दिराव थांब्लाबो थानसालियावहाय बेहाय बो नोङो आबाया बै आर'नाइनि माबाया ओ अन्थाइ खाम्फा दामनाया औ गाबा आर'नाइनि जिथु आगर दं बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आर ना औ नंगौ नोंथां ओंथाङा जेरावबो बहाबा जारिमिनारि जायगाफोर बेरायदों नामा
आं जारिमिन जायगा बेरायाखै नाथाय पारने मा पार्कफोराव बेरायदों नेस मा होनो बिदिखौ मानास मानासावहाय औ हाग्रामाफोरावहाय हाग्रामायाव थांखांबाय माबायावहाय मानासावहाय मैदेर नुबोदों मैदेर ओमफाय गल्डेन कालारनि बाने मोख्रा बेफोरखौ औ सना गाबनि मोख्राफोर बेखौ नुबोदों आरो आरो दाउफोरखौ नुबोदों जिखु जों कमनलि माने नुला बेफोरावसो नुनो मोनो आरो ना बे दावफोरखौहाय
औ
माने नायनानै फैबाय आरो गारि साफारि जेरै जों गोदो पुलिसफोर गाखोग्रासो नुयोमोन नालाय बेफोरखौ गाखोना फैबाय नोंथां मानासावहाय औ जिब साफारिफोरखौ इफोरखौ गाखोनानै होबाय गोजोननाय लाना फैबाय आरो माने मोनसे जायगायाव थांनानै दा मोजां नाङो आरो बुस्थुआ औ औ गान्दा गान्दाखौथ' फरायनोसो मोनोमोन बेफोरखौ माने बेवहाय मेगनजों नुबाय आरो औ नोंथां मोसाखौ नायनो होननानै थांनाय जायो मोसा बो नुनाय नुबोनायानो जायासै
मोसाखौ नुनो नागिराना बिथ' मोसाफ्राथ' गोथौ हाग्रायावसो थायो बांसिन ओम हाग्रा जेराव बांसिन हाग्रा थायो बेफोरावसो थायो मोसाया
औ औ औ
आं सिखार खालामनो बा मैहुर खालामनो फैबासो ओ एसे बाहेराव बायजोफोराव ओंखारबोयो आरो ना अब्लानासो नुनो मोनो जायो आरो बिदिनो जुदि नोंथाङा बांसिन मोसा नायनो लुबैदोंबा काजिरङा हाग्रा हाग्रामायाव थांबा बांसिन नुगोन मानोना बैहाय जोंहा बुहुमनि मादावनो रयेल बेंगल टाइगारा ओ मोनथाम माबा जाबाय थार्द प्लेसाव दं आरोना थामथि थामथि मासियाव दं आरो बान्दिपुर बेनि उनावहा जिम करबेट आरो नै जोंनि काजिरङा हाग्रामा बेहाय सेजौनिबो बांसिन मोसा दं
अ नोंथां अ जोंना दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै थांनां सिगोन
औ समा जाबाय नोंथां दे नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय दे नोंथां